हेल'
औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां बुंलाय।
मा खालामदों नोंथाङा दा?
आंथ' ओरैनो दङ दंथ'यो जिरायनानै।
अ मोनानि जाखांबाय नामा?
ओ जाथ'वाखैनो नोंथाङालाय
अ जाथ'वाखै आंबो
अ औ
नोंथाङा दायो फ्रि दङ होमबा ना
औ औ फ्रियानो
अ होमबा नोंथाङा फ्रि दङबा नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैखौ दसे सावरायनोसो सानदोंमोन आङो
औ औ सावरायजागोन दे आयदायाबा मामोन
आयदा महरै जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव सावरायनोसै नामा जोंनि बर' समाजाव सोलोंथाइनि बिथिङाव गोदो माबायदिमोन नाथाय आथिखालाव माबायदि जाबोखो ना
औ औ सावराय जागोन दे
बेफोरखौ सावरायनोसै खोमा
औ औ जागोन
ओरैनोथ' मोनथिखायो नङा होनबा सोलोंथाइया नोंथाङाबो मिथिखायो आरो जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा
सोलोंथाइया जोंनि मानसिनि बा सुबुं माहारिनि मोनसे जिउ राहा होननानै जों बुंन हांगोन ना
औ औ नंगौ नों
जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गाव-गावनि जिउखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ बेफोरखौ जोङो गोबां रोंबोयो मिथिबोयो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
सोलोंथाइ होनना बुङोबा जोङो सोलोंथाइनि बिथिङावथ' जोङो बांसिनै नोजोर होयोबा बिजाब फरायनानै सोलोंनायखौ जोङो बुजियो नङा होमबा नाथाय बेनि अनगायैबो नोङो थांनानै थानायाव नोंनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय गोबां खामानिफोर
औ
गोबांथार खामानिफोरखौ जोङो सोलोंबोयो नङा होमबा मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय मिथियैखौ मिथिबोनाय माबा मोनसे रोङि खौ सोलोंनानै लानाय बेखौनो जों सोलोंथाइ होननानै सानना लानो हायो नाथाय जोङो दा बिजाब फरायनायनि सोमोन्दैखौनो जोङो बे बिथिंनि सोलोंथाइ लानायखौनो सावरायनोसै होननानै आं सानदों आरो
औ औ जागोन नोंथां सावरायदों
औ दा जोङो जोंनि बर' समाजनि गोदोनि सोलोंथाइ लानाय आरो आथिखालाव सोलोंथाइ लानाय बे बिथिङावथ' जों गोबां फाराग नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ नंगो
आथिखालाव जोङो बर' मिडियाम फरायनायखौ जोङो फरायनानै सोलोंथाइ लानायखौ जों गोबां मोननो हायो नाथाय गोदोनि समावथ' जोङो जाय समाव जोंनियाव मिडियाम होननाया गैयामोन ना बे समाव जोङो एसामिस मिडियामजों गोबां बिजाब फरायदोंमोन गोदोनि सुबुंफोराना बेफोरनि फारागथिखौ जों मोननो हाबाय आरो आरो माखासे फरायसालिफोरनि गोबां जेंना नङा होमबा खाथि खालायाव गंसे गामियाव जोंहा दा आथिखालाव जोङो गोबांथार बेबायदिनो गंसे गंनै गामिजों गंसे गुदि फरायसालि मोननो हायो नङा होमबा
औ औ नंगौ
नाथाय गोदोनि समाव जोङो गोबां गोजान गोजान लामा हान्थिनानैसो जोङो सोलोंथाइ लानाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायोमोन।
औ।
गाव गावनि गामियाव बा खाथि खाला गामिजों गंसे गंनै गामिजों जमा जानानै जोङो गंसे फरायसालि थानाय बेफोरखौ जों मोननो हायामोन ना।
औ औ नोंगौ।
बेबायदिनो गोदोनि समाव जोङो नांगौ बायदि फोरोंगिरिबो जोंनि समाव गैयामोन।
औ।
बेफोरखौ जों मोनो नाथाय आथिखालावथ' बेबायदिनो गंसे फरायसालियाव सानै बा साथाम फोरोंगिरि थानायखौ जों मोननो हायो नङा हमबा गुदि फरायसालिफ्रावनो।
औ औ नंगौ।
औ गोदोनि समाव जोङो बेबायदिनो फरायसालियावथ' जोङो बर' बिजोंजों फरायनो मोनामोन नाथिखाय आथिखालावथ' जोङो ओ मुलुगसोलोंसालिसिम जोङो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै ओ बेबायदिनो गोबां गाव गावनि जिउ राहाखौ दाफुंना लानो हानायखौ जों मोननो हाबाय दा। बेबायदिनो गोबां जोङो सोलायबोनायखौ मोनबो दों आरो जेनेबा गोदोनि समाव बेजों गैयामोन नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयामोन आरो नांगौ बायदि बिजाब फोर जाहा मोनामोन।
औ।
हान्था मेलानि बेलायाव जोंहा गोबां गोजान गोजान थांनानै सोलोंथाइ लानांगौ गोनां जायोमोन।
औ औ।
बेबायदि ओ दा बिनि सायाव नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो हाबाव गोदो माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि जाबो
औ औ। ओ नोंथाङा बुंबोनाय बायदि बिदिनो जोंनि गोदोनि आरो दानि सोलोंथाइ लानायाव माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरो ओम ओम जोंङ गोदोथारनिखौ बुंनो थाङोब्ला माने गोदो एसे आलादामोन सोलोंथाइ एसे जोंहा माने आं औ आं एनसियेन टाइमनि माने गोदोनिखौ बुंनो सानदों आरो माने। बिनिफ्राय स्टार्ट खालामनो सानदों औ। माने गोदो गोदाय जों फरायनो मोननाय बा खोनायो आरो ना बिजाबफोराव फरायनो मोननाय बायदियैब्ला माने गोदो ओ जोङो माने दा बायदि जेरै ओ फरायसालियाव मोनसे फरायसालि थायोना जोङो बेयावसो माने ओ स्टुडेन्टफोराबो थाङो ओ फरायसाफोराबो थाङो आरो फोरोंगिरियाबो थाङो बेयाव फरायनो थाखाय खिन्थु गो ओ गोदो गोदाय माने ओ फरायनो मोननाय बायदिब्ला आरोना बिजाबफोराव ओ जों ओ मोनसे गुरुकुल होननाय मोनसे जायगा थायो जेराव गुरुआ अ माइ गद गुरुआ थायो। बियाव माने
ओ माने ओ फरायसाफोरा थाङोमोन आरो ना गुरुजों सोलोंजानो। ओ बेयाव माने औ बेयाव माने जेबो इदि फिस बा फैसा ओ माबा इदि होनायनि जेबो नेम गैयामोन आरोना मिनि मिथिनायाव ओमफ्राय औ। ओ बैयाव माने जेब्ला माने बेयावनो थाखायो आरोना बेयावनो जायो लोङो माने बेयावनो माने ओ जेब्लासिम नोङो नोंनि ओ फरायनाया माने ओ आबुं जायाबा कमप्लिट जाया बै बै समसिम माने थाबाय थागोन आरोना जानाय लोंनाय बा फरायनाय बि जायगायावनो जागोन आरो बे गरुकुलावनो बेयावनो मा गाससिबो माने नोंनि फरायनायल' नङा नोंनि जा ओ जिउखौ नों माबायदि दैदेनलांनांगौ। बा नोंनि ओ थांनानै थानायाव नोङो माबायदि ओ माबायदि मानसि जायोब्लाथाय माने ओ मानसिफोरजों मोजां मोनजागोन बा मानसिफोरखौ माबायदि मान सनमान होनांगौ उन्दैखौ माबादि अननांगौ गेदेरखौ माबादि मान सनमान होनांगौ माने फारसेनिफ्राय ओ माने सोलोङोमोन आरोना बै माबायाव बे गुरुकुलाव माने बेबायदिनो ओमफ्राय जेब्ला माने कमप्लिट जायोना नोंनि ओ माबाया ओ नोंनि सोलोंथाइया कमप्लिट जागोन ना अब्लाथाय माने ओ बे फरायसाया माने बेनो गुरुन गु गरुनो माने गुरु दकसिना ना मा बिदि होयोमोन नो ना आरो ना बिदि होआबाथाय माने औ बिदि होबासो माने बिनि माबानाया ओ फरायनाया माने कमप्लिट जायो होननानै बुङोमोन आरो। बिदि होआबाथाय माने कमप्लिट जाया आरो ना खारन ओ बुहुत गोबाव माने बुहुत बोसोर नोंखौ माने फोरोंगिरिया फोरोंगोन ओमफ्राय नों ओ बेनो जेबो होआबाथ' जेनेबा एसे बोरैबा जायोना ओंखायनो माने गुरु गुरु दक्सिना होननाय मोनसे माबा होयोमोन आरो ना। माबाखो ओ गुरुखो माने मान खालामनाय आरो जेनेबा बे आं जेनेबा नोङो ओ बहुत बोसोर जेनेबा बिदि फोरोंबाय ओ थांनानै थानायनि जिउ राहानि सोमोन्दै बा सोलोंथाइनि सोमोन्दै गासिबो फोरोंजोबबाय। ओंखायनो माने मान हिसाबै होयोमोन आरो बेखौ। बिदि मोनसे सिस्टेम दोङोमोन आरो होननानै मिथियो आरो ना। ओमफ्राय दानिया थ' जेनेबा स्कुलस औ स्कुल मोनसे स्कुलसो जेराव जोङो फोरोंगिरिफोराबो थाङो। मोनसे टाइमाव फोरोंगिरिया थाङो मोन ओ फरायसायाबो थाङो बेयाव थांनानैसो जोङो सोलोंथाइ लाहोयो। बिदि आर ना सिस्टेमा आगोलनो एसे बेलेगमोन दानिया एसे बेलेगमोन। बेनि अनगायैबो औ दानिया बेनि अनगा ओ दानिया माने ओ जोङो बांसिन अनलाइनखौबो नुनो मोनो माने अनलाइन क्लास लानायखौबो माने मोननै बेखौबो लायो आरोना दानिया ओ नोङो अनलाइनबो क्लास लाबाय थागोन ओमफ्राय अफलाइनबो क्लास जाबाय थागोन मोनसे क्लास रुमावनो माने ओ ओ माबा डिजि टेल मोनसे केमेरा होनानै दोनगोन ओमफाय बेयावनो जोङो गोजान गोजान जाय मानसिफोरा माने थांनो हायाखै आरोना बे क्लासाव बा माने फिजिकेलि माने बेयाव प्रेजेन्ट जाहैनो हाया बे मानसिया माने गोजान जायगायाव थानानैनो नोंनिओ कम्पिउटार बा लेपटाप बा नोंनि मबाइलजोंनो माने ओ भिडिअ कल बायदि मोनसे क्लासाव माने ओ थानो हायो आरोना क्लास लानो हायो। जेनेबा जोङो ओ क्लास रुमाव क्लास लाबाय थाबाय बैबो। गोजानाव थानानै नायनानै माने क्लास लाबाय थानो हाबाय आरो बेबायदि मोनसे सिस सेमा जोंनि डिजिटेल अनलाइनाव जानानै फैबाय आरो ना। जाय माने ओ फरायसाफोरनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे सुबिदा आरो ना। जायफोरा माने गोजान ओ टाउनफोराव थानानै बा रुम भारा लानानै फरायनो हायाखै बा कर्स माने इदि लानानै फरायनो हायाना खायसे खायसे माने बिराद ओ बुरजा बुरजा दानियाथ' हखरफोरा बिदिखायनो माने बांसिन अनलाइनाव लानायखौ नुनो मोनो आरो ना जायखौ माने जोङो खम खम बेसेनावनो मोननो हायो आरो ना बांसिन दानियाथ' माने इउथटुबावबो जों फ्रियावनो नुनो मोनो जेनेबा बांसिन ओ क्लासखौनो जों दानिया फ्रि फ्रि लानो हायो आरो ना ओ औ ओ सार्च खालामबानो मोनो आरोना नों मा आयदानि सायाव फरायनोबा मा आयदानि सायाव लानो सानदोंमोन नों माने गासिखोबो फारि फारि मोनजोबो आरो ना इउटुबावनो माने अनलाइनाव नो बेनि अनगायैबो नोङो खायसे एपफोर दङ माने अनलाइन एपफोर जाय नों माने इन्सटल खालामब्लानो ओ फैसा ओ सेजौ नैजौ रां होबानो माने नोंङो फरायनो हानाय आरो ना क्लास लानो हानाय बेबायदि सिस्टेम जानानै फैबाय आरो दा बायदियाव ओ औ। ओ बेफोरबायदि सिस्टेम माने आगोल आगोलनिफ्राय दानिखो नायबा माने गोबां फाराग नुनो मोनो आरो ना। ओमफाय ओंखायनो माने आं सानो आरो ना गोदोनिफ्राय दानिया माने बांसिन ओ सोलोंथाइ सिस्टेमा माने इजि जानानै फैबाय आरो ना माने मोजांबो माने औ खायसेबिथिङाव माने मोजांबो जानानै फैदो होननानै आं सा आरो जायफोर स्टुडेन्टफोरा आगोलथ' क्लास लानो ओ माने जायफोर माने फैसा गैया इफोरथ' फरायनो हायामोन दानिया माने फैसा गैयाबा माने ओ एसे एनै फैसा रां होनानैबो माने फरायनो हायो। आरोना दानिया अनलाइनफोरावनो औ। थांनो हायाबाबो बेयावनो लानायखौ नुनो मोनो आरो बे मोनसे मोजां सुबिदा आरोना औ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा बेनि
औ माखासे फुराना गोदोनि समफोरनिखौथ' नोंथाङा माखासे बुंफोरखाबाय नङा होमबा। गोबां बाथ्रा मिथिबाय ओ गोदोनि समावथ' जोङो एकदम फुरानाखौ नायोबा जि लिरनायनि बेलायावबो जोङो आथिखालाव जि जों खलम बाहायो बे समाव जों दाउखांफोरजों लिरोमोन आरो
औ औ औ नंगौ।
बेफोरो बेफोर' थांबाय जेनेबाना गोदोना गोदोन थांबाय नाथाय आथिखालावथ' जोङो गोबां सोलायबोबाय आरो। गोदोनि सोलोंथाइ लानानै जिउ खुंनाय आथिखालनि सोलोंथाइ लानानै जि संनाय गोबां फाराग नुनो मोनबाय नङा होमबा। नोङो सासे मानसिया बबेबा मोनसे लाइनजों फरायनानै माबायदि जाफुंसार जानो हायो जोङो गावबागाव मोनसे मोनसे मोनसे बाहागो राननानै फरायनायफोरखौ जों मोननो हायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
आथिखालाव नोङो हमना ला उकिल जानोबा जोंहा ल' लाइनजों फरायो।
औ।
बेंकफ्राव साख्रि लानोबा जोङो बिदिनो मेजरफोर लाबा लाबोला
औ औ।
खासे आयदाफोर लाबोनानै जोङो बेंकआव साख्रि मावनायखौ जों मोननो हायोना।
औ औ नंगौ नोंथां उम।
गोबां सुबुंफ्रानो जेनेबा बेबायदिनो गावबागाव जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय दा गोबां ओ गावबा गाव लाइन लानानै गावबा गाव आयदा लानानै फरायोबा
औ औ
बेबायदि जों मोननो हादों आरो आथिखालनि सोलोंथाइनि जे मोनसे जे आ सोलोंथाइ लानानै बिजाब फरायनानै नों जिउआव जाफुंसार जानो हानाय बिनि प्रसेसा बिराद मोजां आरो। जेनेबा जों बिराद मोजां नों मा जानो गोसो नों बे लाइनजों फरायलांबानो नों जानो हानाय। से गोसो होनानै फरायबानो जाफुंसारनो हानाय।
औ।
नोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो हानाय बेखौ जों मोननो हायो।
औ औ नंगौ माने गोबां गोबां लामा दङ आरोना दानिया माने। थांनानै थानो थाखाय बा औ जोङो माने गावनि जिउ दैदेन दैदेनलांनो थाखाय माने गोबां लामा दङ आरो फरायनायनि अनगायैबो माने गोबां लामाफोर जोङो मोननो हायो जों दा ओ खायसे ओं खामानि सोलोंनानै जेनेबा अनलाइनावनो जा अफलाइनावनो जा माने अनलाइनावनो जों बिराद इजि जाबाय आरो। ना दाननो। खायसे खामानिफोरखौ जोङो इउटुबफोराव नायनानै सोलोंनो हायो दा हिनजावफोरनि बेलायाव बुङोब्ला जों मेक काप मेकाप ओ मेकाप खालामनायखौ जोङो अनलाइनावनो सोलोंनानै जोङो पार्लारफोर खुलिनो हायोबा जोङो गामि गामि